हेलौ नोंथां खोनादोंना
ओं खोनादों
औ ओ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
ओरैनो दं नोंथां।
नोंथांजों ओ जि दानायनि बागै एसे सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
अ हागोन नोंथां थारैनो।
अ बिदिब्ला आंनो नोंथाङा ओ जि दानायनि दानाय लुनाय बर'नि जि दानायनि बागै एसे फोरमायना होलाय नोंथां।
अ जागोन नोंथां ओ नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथि सोंदों। ओ बा नोंथाङा फोरमायनानै होनो दों मानो होनोब्ला जोंनि नांगौ जानाय जे जोंनि सोलेरखौ खोबथेनो थाखाय जों सि गानो नंङा होमबा? नोंथाङा बेनि सायावनो फोरमायना होबाय जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथांमोननिसिम। आं फोरमायनोसै। दा जों गोदो-गोदायनिफ्रायनो बर' हारि हिसाबै नङा होमबा नोंथां? जोंङो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोंङो नु न'आवनो दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंङो जोंनि हिनजावसाफोरा न'खराव दख'ना रावनि थाखाय बा हौवा हौवासाफोरनि थाखाय जोंनो गामसा। गाननाय बायदि खौ जोंङो ओ दानायखौ जोंङो नुनो मोनगासिनो गोदो गोदायनिफ्राय थिग बेबायदिनो आथि आथिखालाव नाथाय जोंङो गोबां जि दानायखौ नुनो मोनबाय दिनै गिदिर गिदिर जोंनि गामियारि ओनसोल फोरावनो टेक्सटाइल खुलिनाय जों नुनो मोनबाय नाथाय बेवहाय जोंनि बर' हारि हिसाबैल' हि खौ दानाय जाया गुबुन गुबुन हारिनिबो बेखौ जों दानानै फाननाय खौ जों नुनो मोनदों। हि दाना ओ बा सि दानानै जोंनि बर' आइजोफोरा न'खरखौ ओरै बेबायदि बेंबोगासिनो दं गोदोनिफ्रायनो। दिनै गावनि गथ'खौ फरायनायाव गावनि न'खरखौ बेंनायाव गावनि नांगौ जानाय मुवाफोरखौ जोंङो सि दानानैनो गावनि नांगौ जानायखौ जोंङो मुलाम्फा खालामना लानो हायो नंङा होमबा नोंथां? थां।
औ नंगौ नोंथां।
जि होननानै बुंङोब्ला जोंङो गोबां गोबां रोखोमनि खुन्दुं थायो जेरै इरि हि, इरि सि, ओ पलेस्टार, माथा। बायदि बायदि नङा होमबा नोंथां जोंङो जि दानो
ओ नोंथांमोननि नोंथांमोन नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जिनि ओ जिनि बेबायदिनो जि दानायनि मुङै गोबां बेबायदिनो न'फोर बानायनाय दं नामा जि दानो थाखाय गोबां सुबुंफोराथ' गोबां ओ गोदोर गोदोर ओ उम बेबायदि हिसानसालि बानायनानै जों जि दायो।
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां ओ दासान्दि जों गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनदों। गोदो गोदायहाय जोंनि न'खरफोराव गंसे गंनैल' जोङो हिसानसालि जायखौ सि दाग्रा आयजें होननानै जों बुङो बे जोंनाव गंसे गंनैल' दङमोन नाथाय दानि आथिखालाव जोङो दानि जुगावहाय गोबां जोङो जिखान, नैजि खान जोङो हिसान खौ जोङो नुनो मोन नुबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव जोंनि बर' आइजोफोरखौ जोङो बेयाव जोङो हिसानखौ दानो होयो यो दानो होनायनि उनाव बिथांमोननो जोङो जि हिखौ फाननानै रां मोनो। बिथांमोननो जोङो राननानै होयो। बिथांमोनाबो बेजोंनो जोंनि न'खर न'खरफोरखौ बा गावनि नांगौ जानाय फोर ओ मुवा-बेसादफोरखौ सोलिलांगासिनो दं बेनि दोहोरैनो नङा होनबा नोंथां ओं बेबायदिनो जोंनियाव गोबां जि जों मोननो हायो जेरै दानि बुंलां बाय इरि हि, बा माथानि बायदिखौ जों बेबायदि जों दानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जोङो
औ नोंथाङा एथ' इरिहि होनना बुंदों इरिहि इरिहिया मा मा हि मा खुन्दुं इयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां बे खौ जोङो जे जोङो आक्सार ओ जे एम्फौ बायदिहाय बे मोनसे एम्फु लाथा जायखौ जोङो ओ आमलावरि होनो। आमलावरि होननानै बुङोना एम्फौ लाथा बायदिहाय ओ बेनिफ्राय जोङो बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो दंफां दं दंफां बे दंफांखौ जोङो ओ गोबाङानो गायनाय जायो। गायनायनि उनाव बे दंफांनिफ्राय जोङो जे बिलाइ बिलाइआ थोब थोब जानायनि उन उनाव बे बिलाइखौ जोङो सोमो सोमनायनि उनावहाय जोङो बेखौ दिहुननाय जायो बे खुन्दुंखौ। ओ बिलाइनिफ्राय जोङो मोननो हा हायो बेखौ। बे एम जों जायखौ आमलावरि एम्फौ आमलावरि एम्फौआ बिफाङाव मानबायनानै बे बिब-बिलाइ खौ जानायलाय जानायनि उनाव बेहाय बे लाथा हामनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो ।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै हो होबा हामगौ सानो आङो।
औ जि दानायनि बागैना नोंथां? औ जि जि दानाय होनोब्ला ओ जि दानाया जोंनि ब-बर'निनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय औ गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बे जि दानायखौ जोङो बर' न'खराव गोबां सुबुंनियावनो बर' न'खर न'खर गोबां जि इसानसालि जों नुनो मोनदोंसै नोंथां ओ आथिखालावल' नङा गोदोनिफ्रायनो सोलिबो खानाय सो-सोलि गोदोनिफ्रायनो बेफोर जि दानायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै। जि दानाय होनोब्ला बेबायदिनो ओ गोदो गोदाय थ' बेफोरबायदि ओ खुन्दुं खुन्दुंफोरखौ जोङो बेबायदि बायनानै मोनामोन नालाय नोंथां। बेबायदिनो गोबां जों मिथिंगानिफ्राय लानानै जोङो मिथिंगानिफ्राय बेबायदिनो ओ लानानै ओ जों गोबां खुन्दुंफोर बानायनायखौ ओ नु-नुयोमोन आरो नोंथां गोदो गोदाय आथिखालावथ' बेफोरबायदि ओ गैला आथिखालाव गोबां पकेनारि मुगा ओंखारनायनि जाहोनाव गोबां गोबां जोङो मेसिनफोरजों जों सज दानायखौ आथिखालाव नुनो मोनदोंसै। उम बेबायदिनो गोबां खुन्दुंफोर दहननाय नुनो मोनदों नोंथां। औ बेबायदिनो जोङो ओ ओ जि बेबायदि गोबां बर' नखराव जि दायै दायैनो जों गोबां गावनि नखरखौ जों सुफुंनायखौबो जों नुनो मोनदों। जि दानानै जोङो गोबां जि दहननानै गोबां जायगाफोरावबो फानहरनानै गोबां ओ बेसेन बेसेन बेसेन मोननो हादों गोबां बेसेन गोबां जायगा गोजान गोजानाव फानहरनानै जों जों गोबां बेसेन मोननो हादों गामिनि ओनसोलफोराव ओ जोंनि बे गामिनि ओनसोलफोराव फानोबाथ' जों गोबां जिखौ बारा बेसेन गोसा मोना नालाय नोंथां ओंखायनो गोजान गोजान जायगायाव फानहरनानै जों गोबां बेसेन गोसा खालामनानै जों जिखौ फानहरनानै जों गावनि नखरखौ ओ सुंथानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। बेबायदिनो जि दानायाव गोबां समनिबो गोनांथि जायो। गोदो गोदायथ गोबां सम सम लायोमोन जि दानायाव आथिखालाव मा गोबां सुबुंफोरानो आथिखालाव मेसिनजोंसो जि दानायखौ जों नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बे बायदिनो ओम मेसिनजों ओ सि दानानै जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो जिखौ गोबां बुरजा बुरजा दहननानै जों फाननायखौ नुनो मोनदोंसै। ओ गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि मेसिनारि ओ जेबो ओंखाराखैमोन नालाय नोंथां। गोदो गोदाय जि दानोबा गोबां सम-समनि गोनांथि जायोमोन। बे बायदिनो जि गांसे दानायाव गोबां सम लायोमोन। बे बायदिनो जोङो आथिखालाव गांसे जि दानांगौबा ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो मेसिन जों दानानै जोङो बा सानसेबा ओ बे फोरबायदि समावनो जों दिहुननानै ओ गोबां दहनानै जों फाननो हा फाननो हानायखौ नुनो मोनदोंसै नोंथां।
औ नोंथां दा नोंथाङा फोरमायना होनाय गासैबो खोथाफोरानो सैथो आरो नोंथाङा फंसे बाथ्रा सोंलायदोंमोन। बे जोंना इन्दि खुन्दुं इन्दि खुन्दुङा मानिफ्राय ओंखारो आरो जोंनि ओ मा मा जेनेब बा मा ओनसोलावहाय बेखौ बाहायनाय जायो गुसु ओनसोल बा गुदुं ओनसोल ओनस बबे जायगायावहाय बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
इन्दि इन्दि खुन्दुं इन्दि खुन्दुंखौ मा होन्दों नोंथाङा माबायदि दिहनो।
औ औ माबायदि दिहनो आ आरो माबायदि ओनस सोलावहाय बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोनो?
उम इन्दि खुन्दुं होनोब्ला जोङो। ओ ओ जोंनि बर' समाजावनो गोबां उम गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोखानाय ओ इन्दि खुन इन्दि खुन्दुंखौ होनोबा जोङो मा ओ इन इन्दि एम्फौ बै ओ एम्फौ लाथा जे होनो बर'नि मोनसे ओ मुंदांखा हा ओ बर' बर'नि मोनसे मुंदांखा मा एम्फौ एम्फौखौ जोङो एम्फौ ओ सिखिरिनिफाय बे फिसा ओ फिसा बिदै बिदै सिखिरिनि ओ बिदै आरो बि बिदैनिफ्राय जोङो सिखिरि सिखिरि ओंखारो सिखिरि ओंखारनायनि उनावनो जोङो बिदै-बि-बिदै सि बिदै फिसा फिसानि उनाव जोङो मोनसे एम्फौ महर मोनसे सोमजियो आरो। ओ सिखिरिनिफाय एम्फौ एम्फौ महर मोनसे सोमजियो सोमजिनानै जोङो बे एम्फौखौ मा ओ गुवार ओ जायगा एबा बा दाला बे सानद्रै बेफोरबायदियाव दोननानै जोङो मा ओ इन्दि बिलाइखौ जोङो होयो आरो। इन्दि बिलाइखौ जोङो होनानै मा उम हो एम्फौआ देरलाङो बेबायदिनो दे लांनानै गोबां ओ ओ बेबायदिनो गोबां एम्फौफोर ओ जायो माखासे एम्फौफोरखौ जों इन्दि बिलाइ होनानै जोङो गिदिर खालामो गिदिर खालामनानै जोङो मा एम्फौखौ ओ एम्फौआ जाहाथे ओ बिलाइखौ जाखांनायनि उनाव ओ गोमोन फैयो होननाय मोन बर' समाजाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोखानाय मोनसे गोमोन एम्फौआ माने जेबो बिलाइफोर जानो हायि जायो आरो नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जो जानो हायि जानानै बियो मा ओ फिथ थोब थोबो आरो
औ नोंथां।
थोबनानै जोङो मा ओ बेखौ मोनसे ओ थालिर बिलाइ एबा बेबायदिनो गोरान बिलाइफोराव जोङो एम्फौखौ थुबुर दोननानै जोङो मा एम्फौआ जोंनो फिथोब एम्फौआ फिथोब थोबो आरो बे फिथोबखौ जोङो ओ सानसे बा ओ साननैनि गेजेरावनो जोङो बे बिलाइनिफ्राय बोखारनानै जोङो ओ फिथ फिथोबखौ ओ जोङो जिरो आरो जिरनानै मा ओ बेबायदिनो ओ लाथा खौ बेबायदिनो जिरनानै जों एम्फौखौ बख'नानै दोननानै मा फिथोबखौ जों जमा खालामो। जमा खालामनानैनो बेफोरबायदि फिथोब फिथोबनिफ्राय जोङो ओ बेफोरबायदि फिथोबखौ जोङो मेसिन एबा ओ मेसिन एबा आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो मेसिन बाहायो नङा होमबा नों थां ओ मेसिन औ मेसिन एबा बेबायदिनो गोबां आखाइनि ओ आखाइनि जन्थ्र जेरै ओ बेबायदिनो जि दानायाव बाहायनाय बेफोरबायदियाव जोङो ओ फिथोबफोरखौ ओ दोननानै जोङो दोननानै जोङो ओ गोबां खुन्दुं दिहुनो आरो इन्दिनिफाय। बेबायदिनो फिथोबनिफ्राय जों खुन्दुं दिहनो खुन्दुं फिथोबखौ जों खुन्दुं बानायो बानायनानै जोङो ओ बेखौनो जोङो इन्दि -इन्दि जि होननानै बुङो जायखौ जों बेसेन गोजा जायखौ ओ जों मोननो थाङा गोब्राब जायो मोननो थाखाय बेबायदिनो जोङो ओ इन्दि सि इन्दि सिखौ बानायो आरो बे एम्फौनिफ्रायनो एम्फौनि मा फिथोबनिफ्रायनो औ नोंथाङा मोनसे कुइसन सोंबावदोंमोन जे बेखौ गुसु ओनसोल ना गुदुं ओनसोलाव बार ओ बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनो ना मा होनना सोंदोंमोन ना नोंथांआ
औ नोंथां औ नोंथां थारैनो
थारैनो ओ बे बेखौ जोङो थारैनो सरासनस्रा ओ बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोल जेरै जोंनियाव बेबायदिनो गोलोम बोथोरबो बबेबा टाइमाव गोलोम बोथोर गुसु बोथोर जों जेरावबो जों बेखौ मा बाहायनो हायो आरो नोंथां
ओ थारैनो बिथाङा जोबोर बेस्त जोंनि बैफोर जाय नांगौ जानायफोरखौ नों दानायनि सोमोन्दै बा फाननायनि सोमोन्दै न'खरा सोलिलांनायनि सोमोन्दै फोरमायनानै होबाय आजाबुजा ब
नोंथां जोबोद औ नोंथांजों